आल' हालौ हालौ औ औ नोंथां खोना खोनादों खोनादों औ औ औ नोंथांजों आं मोनसे गोनां खोथा सावरायलायनो होनना सो फैनाय जादों सावरायजागोन ना नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां
ओ दा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंहा ओ उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि सायाव नोंथाङा मा मा जेंना नुजानाय नुनो मोनो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां माने उन्दै बैसोआव हाबा जानायाव थ' गोबां समाजाव माने गोबां नुबाय माने गोबां जेंना माने नुजाथियो माने नोंथां माने इफोरबायदि
उम उम उम
निजिनि सायाव माने थांना थानाया राहायाव गोबां माने प्रब्लेम नुजाथियो आरो नोंथां। माने न'खर सं न'खर संसार जानायाव आथिखालाव रां रुफानि आरजिनायनि सायावबो गोबां माने मा होनो सोलोम उम जि माने बेले बेसे जानायखौ नुनो मोनो नों थां आथिाखालाव उन्दै बैसोआव हाबा जायो होननाया बुजिस्लाबा गस्लाबा जेरै साननो रोङा बुजिनो रोङा मानसिफ्रा बायदिसिना उन्दै बैसोआव हाबा जानानै गावनि लाइफखौ माने गोबां इदिनो धंस' जानाय आलाय सिलाय नांलाय खमलाय जानायखौ माने नुनो मोनो गोबां जें नांलाय खमलायस जायो माने जेरै थाखा फैसानि जेंना जेरै बायदिसिना ग थ' गथायाइनिबो दिसिनाब बिदिब प्रब्लेम नुजाथियो नोंथां। दानियाथ नोंथां माने थेखाल जुगाथ' माने बेफोरबादि रोंगौथि गोनां निसो जुख खोननानै सानना लाजायो दानिया। दानि बेद दावगानाय मुगायाव माने निजिम माने निजे आथिङाव गसंनानै गाव आथ थिङाव गसंनो हायाब्ला माने उन्दै बैसो जानला मोनला हाबा जानाया मोनसेब समासारि मोनसे जेंना। हिसाब ओ मोनसेनि थिनिबो मोनसे ख'हा खालामना लानाय माने निजिनिबो फिउसारनि मोनसे ख'हा। एगेदेरखुवाखु माने बेफोरबादि जानायख खौ माने गोबां माने गाम गामि ओनसोलाव जानाय मानसिफोरखौ बांसिन नुनो मोनो। जाय बायदि सुबुंङा लेखा। फुरा लेखा फोरा फरायाला माने बेफोरबादि जान
उ उ
लेखाब। फरास फरायलाफानो साननो हरनो रोंस्लाबालास जेनाव उन्दै बैसोआव हाबा जानानै बेफोरबादि गाब्र'नायखौ जों बांसिन नुनो मोनो नोंथां। नोंथा़ मोननि एरियायावबो बे फोरबादि माने बेफोरबादि जानाया नों थांमोना नुनो मोनो नामा नोंथां?
उम्म उम्म उम्म थारैनो नुनो मोनो नोंथां। दा आं उन्दै बैसोआव। हाबा जानायाव बुंनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो बैसो जास्लाबि सम जास्लाबियावनो खायफा खायफा ओ गथ'फोरखौ जों लाइमोनफोरखौ। जुलि जालायनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि गामि एबा ओनसोलफोराव। दा बिदिहाय बै सो जायैयावनो जुलि जानाय नेमखान्थियाथ' साबजाथाव नङा। ओ बेखौ गनायनाबो ओ रायजो राजाया गनायनाबो लाया। थिग बेबादिनो जों। हेंथा हानाया गाहाम बिथांमोनखौ ओ उन्दै बैसोआव बैसो जानाय ओ जुलि जानायखौ हेंथा होनाया मोजां। जोंनि गोरों गोरा गेदेर गोलाव सुबुंफोरा ओम - ओम दा बे रोखोमैनो जों खायसे खायसेखौ नुयो लांखारलायनानै थांनाय ओ खावनानै लांखारनाय जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो बिथांमोना न'खर एबा सुबुंफोरा गावनि न'खरनि बाय बाहागिफोरा राजि जसेयावबो राजि जायियाव बिथांमोना दोनखारलांनायखौ जों नुनो मोनो दोनखारलांनाय जा नेमखान्थि बेखौ खावना लांनाय होनना बुङो। दा बे रोखोमैनो बिथांमोना आ ओ बैसो जायियावनो ओ जुलि जानायखौ जों नुनो मोनो मन्दिर बायदि - बायदि रोखोम खोम ओ औ बिथांमोना गावहा गावब गाव हारसिङै जुलि जाहैनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमैनो ओ उन्दै बैसोआव हाबा जानाय होनोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि जेंना नुनो मोनो जेरैहाय ओ ओ फरिनो फरिबाय थानाय समावनोथ' जेला थांनाय जायो नालाय जुलि जानाय जायो नालाय। थिग बेबादिनो सोलोंथाइ औ - औ सोलोंथाइ लानाया जोंहा औ आद्रा जालाङो उम - उम आस' फानजा जालाङो बेनि उनावबो ओ गावनि देहा गावसोरनि देहाफोराबो गोबां जेंनायाव गोग्लैनाय जों नुनो मोनो। जेरैहाय उन्दै बैसोआवनो ओ जोनोम जाहोनाय गथ' जोनोम जाहोनायनि फारसेयाव बुंनो थाङोब्ला ओ जा जोंनि लाइमोन लाइमोनफोरनि हाया ओ बैसो जायाबा सम जायैयावनो जा जोनोम होनाय जायो बे गोहोआ बेसि नाथ' ओ था थाद्राया नालाय। थिग बेबायदिनो लोरबांथिखौ जों नुनो ओ मोनो दा बेनि अनगायैबो ओ रांखान्थिनि हालोद नायनो थाङोब्ला जोंहा नुनो मोनो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै बायदि रोखोमनि जेंना जेरैहाय बिथांमोना ओ गावनि आयेस आथिङाव एबा गावनि जिउआव गसंथानो हायै समावनो बिथांमोना जुलि जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ मोनसे औ औ मोनसेबो गावनि खामानियाव लानो लायालाबसिनो जुलि जानायनि उनाव बिथांमोना गोबां रोखोमनि जेंना सोमजिनो हायो जेरैहाय रांखान्थिनि बिथिङावनो जा बिथांमोना ओ हिनजावखौ माबाद बि फिसिनांगौ ओ सलायनांगौ बिथांमोननियाव जेबो राहा गोथे जानानै जेब्ला हाग गैयि जानायखौ जों नुनो मोनो बिथांमोना जायनि जाउनाव खामानि माव मावथिंबाय थानो गोनां जायो बोथिसे ओंखामनि थाखाय रसा नांनानै थानायखौबो जों नुनो मोनो। दा बाय बायदि रोखोमनि जायोबाथ' फिसा ओ हानिखौ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाया गोनांथार थिग बेबादिनो बायदि रोखोम आंनि बिथांबायदि जगायनानै होनो हायैखौ एबा खरस खस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो जेंना गोग्लैनाय दा बेनि बिथिङावनो जोङो ओ ओ जानाय लोंनायदोल' जाया जिउआव थिग बेबादिनो गोबां रोखोमनि खामा खामानिफोर थायो बेफोर खामानिखौ बिथां बिथांमोना जायनि जाहोनाव रांखान्थिनि आंखालाव बिथांमोनाव मावफुंजोबनो हायिखौ जों नुनो मोननाय थाङो जोंनि ओनसोलाव। दा बेनि बिथिङावनो जों ओ लाइमोनफ्रा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै जा रांखान्थिनि जेंनायाव गोग्लैनानै आंखालनि जेंनाखौ गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो दा बे आंखालनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जों खायसे खायसेखौ उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि उनाव ओ दान ओ बोसोरमोन ब्रै मोनबा ओ संसार जा दानायनि उनाव जोङो ओंखारलायनायखौ उनफिन्नाय मोननाय जायो। जायखौ जों गारलायनाय फाथैलाय बिसि सिनायनाय बेफोरखौ नुनाय मोननाय जायो बेनि अनगायैबो ओ हिन्जाव एबा फरा हिन्जावफरा ओ जायनि खारलांनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो। बे फोरनो जोंनि उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि जेंना औ जायनि जाहोन उनाव बिथांमोननि गोसोआव औ नोंथां गोबां जेंना जायो बाय जायनि जाहोनाव बि बिथांमोननि ओ लाइमोन बैसो जाहैबाय नालाय बिथांमोननि खर' मेलेमाव जेबो साननाय हनो हानाय गोहोआ एसे खम जायो। बेनिखायनो बिथांमोना जि गोसो गोसो जायो बेखौनो खालामो जि गोसो बायदि खालामो बेफोरखौ जों नुनो मोनो दा थिग बेबायदि नो बायदि रोखोमनि जोङो जेंना नुजाथि मोनो गावनि गथ'खौ माबायदि अननांगौ बेखौ बो बिथांमोना रोंस्लाबा माबायदि जोथोन लानांगौ संनाय औ औ औ। संनाय जानायनि बिथिङाव बुंनो थाङो। उ उ संनाय जानायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्लाबो बिथांमोना एसेबां रोंजोबैखौ जों मिथिनो मोनो दा। लाइमोन बैसोआव हाबा जानायनि उनाव ओ जा हाबा जानाय हिनजावसा बेनि मावनाय दांनायनि फारसे नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ औ नोंथाङ फोरमायनो हांगोन माने बेफोरबायदि उन्दै बैसोआव हाबा जा नाय माने बेफोरो माने बे समाव माने साननो बुंदिस्लाब हायै जायो माने बायदिसिना मा होनो खायफा देहायारि बानाय बायदिसि
उम उम उम।
बिसोरनि गेजेराव नोम बिसोरो नोम ओरै बायदि फ्रब ब्लेमाव गोलैयो जे मबा मोनसे जुदि ओम मायाबा मोनसे जुदि बेमार आार जायोब्लाबो डक थनिख्रल थांनोबो बिसोरा उसुबि जायो माने उन्दै बैस थ' हाबा ज जाबाय जेबो रोंस्लाबा मास्लाबा बेफोरनिबो गोबां माने खहा जानायखौ नुनो मोनो जेरै गथ' गथ' सासे फेदेरनो गोनांबाबो जेरै सोलोंथाइफोराव होन मुं थिसननो लागाबाबो जेरै जेफोरबादि रांखान्थि थियारि जेंना बेफोरबाय दि जेंना बेफोरबायादिनि जेंनायावबो माने बेफोरबायदि खायसे हिनजावफोरा गारलायनाय बायदिसिनाखौ नुनो मोनो आरो नों थां
उम उम मोनो मोनो मोनो सैथो
मोनो नोंथां मोनो
उम दा बे रोखोमैनो जोंनि उन्दैसोआव उम जुलि जानाय बा हाबा जानाय खान्थिखौ जोंनि रायजोफोरा माबादि मा माबा राहा लामा लानांगौ बन्द खालामनांगौ ना ना बेबादिनो खालामलांबाय थानांगौ बेनि स सायाव नोंथांङा एसे बुंगोन नामा अ सर
बुंनोथ हायो नोंथां माने बुंनो थांङोब्ला नोंथां बेफोरबायदि उन्दै बैसो हाबा जानायखौ बन्द खालामनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जों गेदेर गोलाव एबा गदेर गोलाव बेफ फोरो नखरनि साफ्रोम बिमा बिफाफोरनिबो मोनसे दायथ रायज जोनि गेदेर गोलाव रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनिबो मोन से दायथ जायो आरो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो जुदि बेफोर जुदि बेफोर बि माबानि बाय माने मिटिं बायदिसिना खालामनानै बेफोर मा जेंनाखौ सुस्रांनो जुदि आखा आखायाव लायो ओम बानियानो गोबां माने निसय बेफोरबबायदि नेमखान्थिनि गेजेरजों निस्सय गासिबो माने प्रब्लेमफोरा
जेंनाय औ औ जेंनाया सुस्रांलांगोन उम उम जेंनाया सुस्रां जागोन उम उम उम उम थिग बेबादि उम
जों दा माने गोबां माने गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानायखौ नुनो मोनो थिग बिब्दिनो बेफोरबायदिनि जेंना
बेफोरबायदि जायो नोंथांङा दोनखा बुंनाय बेफोरबायदिनिफ्रायबो निस्सय जों माने राहा लामानिफ्राय माने जोङो राहा लामा मोननो हागोन गोबां राहा लामा मोननो हागोन बेफोरखौ माने गोनांबा नोंथां माने दा जों
थिग बेबादिनो जों
बेफोरबादि जाथायखौ जों माने गामि ओनसोलाव माने जे रोंगौथि गैयि मानसिफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ थिग बेबादिनो सानैनि गेजेराव लाइमोन जा जोंनि बिथांमोन सानैनि गेजेराव नांज्लाय खमलाय जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो थिग बेबायदिनो बिथांमोननि नांज्लाय खमनाय गेजेरनि जाहोनावनो जों मोनसे समाव बिथांमोनखौ गारलायनाय एबा बुज्लायलायनायखौबो जों नुनो मोनो गोबां दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोनो उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि जाहोनाव बिथांमोना सानस्लाबनो मोना बुजि मोना औ औ
गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय नोंथां दिनै माने उम नो नोंबो जेरै
औ औ औ औ साबायखर नोंथांनिसिमबो आंनि गो गोसो गोरबोनिफ्राय उनाव लोगो मोनबावगौ होनना मिजिंथिनाय जाबाय औ औ औ।